औ नोंथां खोनादों। सानजौफुनि गोजो-गोजोन गाहामलायनाय जासिनाय थाबाय नोंथां।
सानजोफुनि गाहाम हामलायनाय हरनाय जाबाय।
नोंथाङा ओरैनो मा खालामगासिनो
आङो नै आबाद माव आबाद फोथारावनो दङ नोंथां आबाद मावगासिनो दङ लेबुनि
अ होमबा नोंथाङा औ औ नोंथाङा होमबा बे लेबुनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन ना लेबु आबादनि सोमोन्दै
औ नोंथां हागोन। आंहा गोबां आबाद दंखायो ओरैनो आंहा आबादावनो आबाद खालामनानैनो आंहा जिउ खुंग्रा। बेबायदिनो आबो आंहा बायदि रोखोमनि माइ आबाद मावनायखाय बेजों आंहा आ लेबु आबादबो दं आरो नोंथां सिंगावनो नोंथा लेब-लेबु आबाद मावनोब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन गोबां बिबांनि हा थाग्रोनांगोन आरो। नोंथां गोबां बिफांनि हानि गोेजेर थाखांनायनि उनाव नोंथाङा गासिबो आबाद मावब्लाथ' जों हालौखानांगोन। गोन आ बे बायदिनो नों ना हालौनानै लादओ मोजाङै टेकटर जों हालेवोब्ला जों मा खालामो आग्लायलायो आरो ना आरो मोसौ मोसा बेबायदिनो नांगोलफोरनो हालेवोब्ला जोंहा गोबां बिबांनि टाइमा खहा जायो एबा समा खहा जायो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा हाखौ मोजाङै हालेवनानै लादो। हाग्रा बंग्राफोरखौ साफा खालामदो हालौवखांनायनि उनाव मा खालामदो ओ- गोबोरखि फेनलानानै होदो आरो नोंथां। ओ मा होनो बे गोबोरखिदो बे गोबोरखि गोबोरखिखौ मानो होयो जोंहा बयबो मिथिखागौ। गोबोरखिखौ नोंथाङा बायनानैबाबो होथारनांगोन आरो गोबोरखि बायदि जोंहा दा जोंनि दुनियाव गोबोरखि बायदि एबा हानि लोगो नों जोंहा हासारानो गैया आरो। गुबुन हासारबो होनो हागोन नाथाय गुबुन हासार होयोब्ला रासायनिक हासार जायोब्ला नोंना मा आबादखौल' मोजां मोनगोन आरो दसे समनि थाखाय नोंथाङा गोलाव समनि थाखाय नोंथांनि हाया गारजिजानानै फैयो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा हालौ लादो हालौवखांनायनि उनावथ' नोंथाङा नोंथांनि आबादखौ निसय। रैखा खालामखानांगोनानो बेनि थाखायनो। मा खालामदो। ओ बे आबादफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय जेवराद आरि दुमनानै लादो आरो नोंथां।
ओ जाहाथे बोरमाफ्रा थांनानै फैनानै आबादफोरखौ खथि खालामफैया।
बेनि उनाव मा खालामनांगौ आ बेबादिनो नोंथाङा नोंथाङा नादसारिफोरनिफाय लाबोबानो जायो।
बबेनिफ्राय? बो नोंथाङा गामिनिफ्रायनो मोनोब्ला मा खालामदो बेनिफ्राय बायनानै लाबोदो आरो बेबायदिनो नोंथां। आ हाखर-हाखर जावनानै लादो एबा थाम मिटारसो एबा द' मिटार नङाबा। गु मिटारनि गेजेराव गोजान-गोजान जथायाव हाखर जावनानै लादो आरो। जावलांनायनि उनाव नोंथाङा लेबुखौ फारि-फारि फारियै थुनानै लांदो। थुनानै होयै-होयै मा खालामदो नोंथाङा बिदिनो मोजाङै गायलांदो आरो बेनि उनाव गायखांनायनि उनाव। एसे-एसे-एसे दै होलांनांगौ आरो एसे बेबायदि दै होलांब्ला मा जायो एसे लेबुआ थाबनो देरो आरो थैनायनि ओ माबा थाया। जाहोन थाया नङाबा थैनायनि माखासे राहाफोर थैनो गोनां जायो आरो दै। मोनाब्ला बेबायदिनो लेबु आबादखौ नोंथाङा फिसा समाव जोबोद मा खालामनांगौ नोंथाङा। नायनांगौ जायो आरो आ बेबायदिनो नोंथाङा लेबु आबादनि खाथि खाला हाग्रा ग्राजो। मा खालामनो मोना रज' होनो मोना आरो हाग्रा रज'योब्ला मा जायो बैनि। ओ लेबुनि हासार जाय मोननांगौ बे हासारखौ गासोबो सेख'नानै लाजोबो आरो। हाग्रा- बंग्राफ्रा हाग्रा- बंग्राफ्रा गोजौ जायोबा लेबु । ओ लाब मोना जायो आरो आ बेबायदिनो मालाबा उं मालाबा लेबुनो मा खालामनांगौ भिटामिनबो होनांगौ आरो एम्फौ जोनि मुलिबो होनांगौ आरो। माने थाय होनाय जायो होमबा लेबुवा जाहाथे थाब देरो थाब देरनायजों लोगोसे बियो। गोबां बिबांनि फिथाइ होयो आरो नोंथां। आरो बेनि उनावहाय मा खालामनांगौ ओ एम्फौ खौ जायैनि मुलिबो हरना होनांगौ आरो नोंथां। एम्फौ जायोब्ला मा जायो जोंनि आबादा खहा जायो नालाय। बेनि थाखायनो एम्फौ जायैनिबो मुलि होनांगौ आरो। बेबायदिनो नोंथाङा लेबु फि फिथाइखौ मोननो हागोन थाम एबा ब्रै बोसोरनि उनावनो बे गोग्गो मोनसे फि- फिथाइ होनाय एसे गिदिर जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव नोंथाङा बे लेबुखौनो मा खायै-खायै नों थाङा ब्रै बोसोरसो एबा बा बोसोरसो बिफां बोराय जाहालागै बे बिफाङावनो मोनबाय थागोन आरो नोंथाङा। मा होनो माइनि आबाद मावोब्लाथ' नोंथाङा हालौवबाय थानांगौ जायो माइ आबाद मावखांनानै बे बे गुबुन आबाद मावोब्ला नाथाय मा जोंहा लेबु आबाद मावोब्ला नोंथाङा खनसेल' हालौवनांगौ आरो हालौवखांनायनि उनाव नोंथाङा खालि हाग्राफोरखौल' साफा खालामनानै होबाय थानांगौ। बेबायदिनो नोंथाङा लेबु आबादखौ लेबु फिथाइखौ मोननाय जाया आरो बेबायदिनो नोंथाङा गोबां आरजिनो हागोन। आजिखालि मा लिबु फिथाइखौ मा मायाव बाहायनाय जायो होनब्ला जोंहा माखासे मुलियाव बाहायनाय जायो। यो आ बेबायदिनो जोंहा आसार बानायनायाव बाहायो बेबायदिनो कम्पानिफ्राव गिदिर गिदिर कम्पानिफ्राव मा साबोन बानायनायाव बाहायनाय जायो आरो नोंथां आरो दा गोदान मोनसे ओंखारबावबाय। बे लिबु फिथाइखौ मा खालामो ओ फोराननानै बिनिबो गुन्दै खालामलायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो लेबु आबादखौ मोननो हायो। आ बेबायदिनो लेबुखौ मा होनो बोसोरनि गोजां बोथोराव बांसिन बिबां मोनो। नो आरो नोंथां से बस्थायावनो बा रोजा द' रोजा जि रोजा गाहाम जायो नाथाय गोलोम बोथोरनि सम समाव बयनिबो न'खराव लेबु फिथाइ थायो नालाय बिनि थाखायनो बे लेबुनि मा होनो फिफाङा दामनिज बिबाङा खम खम जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय नोंथाङा मा खालामनांगौ ओ मालाबा लेबुफ्रा उम मोजां फिथाइ थाइद'आबा खरान समाव मा दै सोनानै होबाय थानांग नंगौ आरो दै मोनाब्ला बिराद मा होनो गारज‌ जालांनो हमो रानलांनो हमो आरो बाराद्राय दैब्लाबो जोंहा रानलांनो हमो। बेनोसै नोंथां आंनि बुंनाया बिदिब्ला नोंथाङा माथो आबाद मावदों?
उम ओ आं नोंथां माने मेसेंनि आबादखौ फोरमायनो सानदों आं नोंथांनिस ओ जेनेबा मेसेङाव औ जागोन नोंथां जेनेबा मेसेङाव जों माबा आबाद मावनो हायो ना बेनि सोमोन्दै फोरमायनोसै आं जेनेबा मेसेङावथ' जोङो गुबै आबाद बाद मावनायाथ' जोङो दङ जेनेबा जोंनि बे उम ओ दैलां बोथोराव मावनाया जाहैबाय जोंनि गुबै आबादा फाथो जाहैबाय ओमफाय माइ थाहैबाय आरो बिसोरखौ बांसिन मावो खिन्थु जोङो मेसेङाव गुबै आबाद होननानै बुङोब्ला जो ङो मैगं थाइगङानो गुबै आबाद जायो आरोना जेरै जोङो ओ जोङो माखासे कफिफोर फुलकफि, बान्दाखफि आलु बैफोरनो मा होनदों मेसेंनि मोनसे गुबै आबाद। ओ जायो मेसें मेसेंङाव माने जों बेखौ दिहुननाय जायो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेयो मेसेंनिनो आबादखा जोङो बेखौ दैलाङाव गायोब्ला जों बेखौ मोननो थाङा आरोना एबाम रज'आ बेयो आबादा ओ जेनेबा आं बे मेसेंनिनि आबाद मोननैसो आबाद बुंनो थांसै जेरै जोङो आलु गायनायखौनो लाग्रोसिनोसै आं जेनेबा फार्स्टआव जोङो आलु गाय गायनो थाखाय जों मा खालामग्रोनांगौ जेनेबा आबाद मावबाथ' जों मिथिख ए गिबियावनो जों हाल एवग्रोना लाखानांगौ ना आरो ना हा हा गोमोन खालामना लानांगौ फार्स्टाव जोङो हाल एवबाय हाल एवनायनि उनाव हाल एवनानै दोनबाय। हाग्राफोरखौ थैहोबाय एबा हाख हाखौ रानहोबाय बेनि उनाव हाग्राखौ जोङो गारबाय आरोना गारनायनि उनाव जोङो आरो फिन्से हाल एवबावबाय। बिनि उनाव जोङो फिनसे हाल एवखांनायनि उनाव दसे दोनलायबाय आरो मा होनो दानिया आलु जोलै बे नों गायगोन जे आलु बेखौ जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लायनांगोन आरोना जोङो बे दोनलाबायनाय आलुआथ' थाख खाया मिथिखायो जोङो माने जोङो गायनाय आलुवा बोसोरसेयानो थाया आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जोङो माखासे ओ मेडिसिनफोर होनाय जाया आरोना जों जोंनि बे लकेल आलुआ गोबाव सम जोरा। बे जायस दोनग्रा बैसोरो जाहैबाय माखासे केमिकेल एबा मेडिसिन होनना होनानै बिसोरो दोननाय जायो आरो ना गुदामाव स्थर खालामनाय जायो बै गुदामाव स्थर खालामनाया बिसिना मा जाया माने गुरै जाया आरोना लिफु लिफु जाया माने जोंनिया दोननाया लकेल दोननाया एकदम बोरैबा जायो आरो ना बुरि बुरि जेरै बुरिफोरा बुरिफोरनि बे मा होनो मोदोमा दालाय हुइजु हुइजा जाया होनबा बुरिबा बेबायदिनो बे माबानियाबो आलुनियाबो बेबायदिनो जायो आरो ना ओमफाय मोजां जाया बेनिखायनो जोङो आलुखौ बायनायानो गाहाम आरोना जेरै जोङो आलु जोलै मोजां नायनानै बा बुरजा आलु थांग्रा बैखौ नायनानै जों गायनो हायो नों मा आलुखौ गायनो बिदिनो जोंनाव दङ गोजा आलु एबा गुफुर आलु दं आरोना ओम सोरबा सोरबा जानो गोजाखौ गोथाव मोनो सोरबा गुफुरखौ मोजां मोनो। बे गावबा गावनि सायाव आरोना सोरबाया जानो सुखुवा सोरबाया जानो सुखुयो जेनेबा मा होनो आलु गैजाया जाहैबाय एसे माबा जायो आरो नोंथां बि गुरासे रोजा जायो खिन्थु बेहा मिलौ सिननाय मोनो आरोना बेयो आलु गोजाया ओमफाय आलु गुफुरा जाहैबाय बिगुरा गोबा जायो थाब रुइयो ओमफाय ओ दुफु दुफु जायो आरो ना बेहा ओमफाय बेबो जानो गोथाव जानोलाय जेनेबा नों माखौ जानो गोथाव मोनो बे नोंनि सायावसो ओम बिनि उनाव जोङो मोजां जोलैखौ लाबोनानै जोङो मा खालामफैनांगोन जोङो गाजा बेरहोनांगोन आरोना अबेबा गाजा बेराबा बेयो बेरहोनांगोन जोङो बेखौ गाजा सानसेसो बेरहोनानै जोङो बेखौ हाखावनानै लास हाखावनानै जोङो गाजा जे जे ओंखारदों बेयो गाजा ओंखारनायाव जोङो आाखावनानै हाखावै हाखावै दानिया जों बै जोङो हालेवनानै दोननाय हा बे हालेवनानै दोननाय हायाव जों मा खालामनांगौ जोङो सिगां मै होबाय मै होनायनि उनाव मा खालामनांगौ समान जायोबा हाया बियो बेयाव जोङो नां जों सिरा सिरा सिन सिददा बोनांगौ आरोना। जेरै जों सिरा सेरा सिदा सि बोयै बोयै जों मा खालामनांगौ बेयाव जोङो गायनांगौ आरो लाइन ला इन लाइन लाइन गायनांगौ बिदि गायै गायै गायनानै जो ङो दोनबाय जेनेबा फबदो फबनांगोनबो खिन्थु जों लाइनल' गायनानै जाया जों फबबाय आरामनो मोजांनो फबबाय फबनायनि उनाव जोङो बिदिनो फन्द्र' दिन आथार' दिन बिदि थानानै जेब्ला गाजा ओंखारो एबा देरो अब्ला बैयाव जोङो मा खालामनां गौ जोङो आलुखौ गोबाव नांगौ आरो ना बाव आलि बायदि आरो आलुखौ खनसे खोबाव खोबावनांगौ बै खोनायनि जाहोनानो जाबाय मा जायो बेदर मोजां थांनायनि एबा बेदर बुरजा थांनायनि थाखाय जों खोयो ओमफायो जोङो खुवानि बोथोर लोगो मोनबा जों खुवानि थाखाय एक्सट्रा मुलि बायनानै साननांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो खुवायाव एकदम बे बे आलुआ थैथायो आरोना बेदर थांस्लाबा बेदर थांस्लाबा आरोना बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ आलु आलुनो जोङो खुवा आनि मुलिखौ सारनाया गोनांथार आरो ना नोंथा। ओ बे जोङो उम एखमबाथ' बोथोर एखमबाबो बोथोरनिसो नालाय जेनेबा एखमबा थाब बोथोराव मा खालामो खुवा खुयोब्ला जोंनि आलुआ थाब थैयो बै समाव मा होनो बेदर हरस्लाबनो हाया हायै जायो आरोना जोङो बिनिखायनो जोङो खुवानि थाखाय एक्सट्रा मुलिजों खा सारनाया मोजां आरो ना नोंथां बिनि ओ सारोब्ला जोङो मोजां बेदर मोनगोन एबा जोङो आलुवा थैयाब्ला जों माबा मोनगोन बेबायदि नो जोङो आलुखौ बुरनानै जों मा खालामनांगोन जों फानहैनो हायो आरोना बेयो आ रोना नोंथां हाथाय बाजाराव मोजां बे-बेसेननि थाखाय बेफोरनोसै नों थां आंनि बुंनांगौआ नोंथांनिसिम औ गोजोननाय थाबाय नोंथां सिम दे बिदिब्ला उननि समाव लोगो मोनफिनलायगोन दे नोंथां औ दे जागोन दे गोजोन्थों।